नोंथाङा खोनायाखै रावखौ खोनाबायब्रा नोंथाङा दा फ्रि ना?
औ। फ्रि नोंथां।
दिनै नोंथांखौ आंनो आङो नोंथांजों अनलाइन पेमेन्टनि बारायाव एसे खोथा बाथ्रा रायलायनो ओ फन हरदों नोंथाङा रायलाय जागोन दा नोंथांजों?
औ रायलाय जागोन नोंथां रायलाय जागोन।
औ थ' अनलाइन पेमेन्ट आ जाबाय ओ अनलाइन पे बेनि बारियाव जों लायरायनो थांखि लादों। बे अनलाइन पेमेन्टा जोंनि थाखाय दानि मदार नाइज इण्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामो देखायो ओमफ्राय अनलाइन पेमेन्ट आ जोंनि लाइफखौ बिराद इजि खालामबाय नङा होमबा? दा जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो थाङाबासिनो फनजों दाइरेक्ट थुनानै जों पेमेन्टखौ हरनो हायो। अब गुबुन गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो पेमेन्ट हरनो हायै जायगायावबो जों दा अनलाइन जों हरनो हाबाय जोङो दा फैसाखौ जोङो जोंनि फनावनो लानो हाबाय जोङो आखाइयाव लानानै गोमानायनि टेनसन दा गैला जोंनाव।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां।
आगोलनि समाव अनलाइन पेमेन्ट गैयैयाव जोङो बिराद बेंकआव थांलाय फैलाय माबालाय जोङो अबेबा अबेबा जायगायाव पेमेन्ट हरनो हायै बायनो हायै आरो न' सिभ खालामनो एक मा द' मा नेथ'नाय जोङो फैसा गोमानाय बेफोरबायदि मेल्ला जिनिसखौ जोङो दा ओ एनकाउन्टार खालामनो हाबाय आरो काउन्टार खालामनो हाबाय जोङो। माने बेफोर जिनिसनि टेंनसन गैला बेफोर जिनिसनि टेनसन खालामनाङा जोङो पेमेन्टआ बिराद इजि जाहैबाय आरो अनलाइनजों।
औ औ नोंथां।
आ मा सानो बेनि बारायाव?
आंबो बेखौनो सानो माने अनलाइन पेमेन्टआ माने जोंनि लाइफखौ माने जोंनि बे दे टु दा ओ लाइफ जोंनि बे दैलि लाइफ बा जोंनि बे ओ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय लाइफखौ माने अनलाइन पेमेन्टा माने ओ एसे माने गोरलै खालामना होबाय होननानै आं सानो आरो। ओमफ्राय औ ओमफ्राय ओ जोङो जेनेबा ओ दखानफोराव बा मासेबा बायबोला जेनेबा जोंफोरो माने खुस्रा बा जोङो मोनफिन नायनि गोबां माने प्रब्लेम जायोमोन ना नङा होमबा आरो बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ जोङो दानि दानि आथिखालावहाय एसे गोरलै बा माने खमायलांनायखौ माने नुनो मोनो आरो। माने जेनेबा जोङो एसे गोदोर माने अबेबा माने दखान फिसाफोरावथ' माने खुस्रा इफोरबायदि थाला बायाना नङा होमबा? जेनेबा जोङो एसे गोदोर अनजिमानि बा बाजौ बा माने ओ नैजौ बेफोरबायदि रां फोरखौ हबोाला मे फिसा दखाननि ओ फोराथ' जेनेबा होफिननो हायाना खुस्राफोरखौ। अब्लानिया जोंफोरो अनलाइन पेमेन्टखौ होनानैहा जोंफोरनि खुस्रानिबो जेबो प्रब्लेम जाला ओमफ्राय जोंहा जोंहा। माने जोंहाथ' जेनेबा खुस्रा मोनफिनाबोला बे दखानियाबो फैसाखौ मोना बा जोंफोरबो माने मुवा बेसादखौ जोङो मोना बेबायदि जाया होमबा? जायोमोन ना औ बेफोरबायदि जानायनिफ्राय जोङो माने रैखा एसेबाबो जोङो रैखाखौ मोननो हादों होननानै आं सा सानो आरो। ओमफ्राय आरो जेनेबा जोङो नांगौ बिबांनि बा माने बेफोरबायदि फैसा बा रांफोरखौ लानानै जोङो माने थाबायनोबो हायो बा बेफोरबायदि गावायनिफ्राय गोमा जानांगौ बा सिखाव बा बेफोरबायदि खावनायनिफ्राय जोङो एसेबाबो बारग'नो हादों होननानै आं सानो आरो बे अनलाइन पेमेन्टनि बागै आरो ओ नोंथाङा आरो माबाफोर माने बेफोरनि बेनि सायाव माबाफोर फोरमाने एसे गियान दोङ नामा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
ओ-ओ अनलाइन पेमेन्टआ एक्सेलि गासिबो बेसाव गैया आरो। जोङो जोंनि भारत दाउ अनलाइन पेमेन्टा साबसे बांसिन जायो आरो दस्रा देसाव एक्सुलि। जोंनि भारताव अनलाइन पेमेन्ट फैबाय बे जोंनि भारतनि थाखाय बिराद मोजां बिराद गिदिर खोथा आरो मानोना दस्रा देसाव दाबो बबो अनलाइन पेमेन्ट जाया। बिसोरो केस नङाबा फैसा केस नङाबा चेकजों सोलियो आरो आरो चेक आरो नोङो नोंथांमोनहा चेकखौ इउस खालामोबा फैसा हाबनो मोनो आरो फैसा ट्रान्सफार जानो एक मा दुइ मा नाङो आरो। दं बे जोंनि बिराद गोजोननाय बाथ्रा आरोखि जोङो भारताव अनलाइन पेमेन्ट खालामनो हाबाय जोङो भारताव ओ आखाइ मोनसे थुनानै पेमेन्ट खालामनो हाबाय। बे आरो-आरो जोङो अनलाइन। खालामबा मेरला-मेरला गुबुन गुबुन-गुबुन जायगायाव ओ अफार्स मोनो केस। बेग मोनो फैसा मोनो रिवार्डस मोनो थ। बेनि थाखायथ बिराद मोजां जोंनि थाखाय जोङो केसबेकबो मोनबाय अफारबो मोनबाय जोङो पेमेन्टखौबो मोजाङै थाब थाब खालामनो हाबाय सिकियरलि। थ नों नोंथाङाबो अनलाइन पेमेन्ट खालामो नामा आरो अनलाइन पेमेन्ट खालामोबा मा-मा एपखौ इउस खालामनानै पेमेन्ट खालामो?
आं आङो आङोथ अनलाइन पेमेन्टखौनो खालामो आरो आङो जेरैहाय आङो मोनसेल अनलाइन पेमेन्टखौ मानि अनलाइन एपखौ माने आं इउस खालामो आरो। जेरैहाय मानि फनपे होननाय नोंथाङाथ मिथिखाय जानांगौ। बेखौ खालामनानै माने जोबोद मोजां मोनो आरो गोसोखौहाय। औ औ आरो। जोंफोर जोङो अनलाइन पेमेन्ट खालामबोला ओ माने माने जोङो अर्दारबो माने बुस्थुफोरखौ जेनेबा जोङोथ गोजान। बा जोंनि बे आसाम हादरावनो जेनेबा जों गुवाहाटिी बेफोरबायदि सिटियाव जोङो थाबाला जेनेबा एफ थथायोना जेनेबा जेरैहाय जमेटबा ब्लिंकिट बा बेफोरबायदिनो डमिनस बा बेफोरबायदि। एपावहाय जोङो जोंनि जानो लुुबैनायफोरखौ माने अर्डार खालामनानै बा जोङो पेमेन्ट खालामनानै जोङो जानो हायो आरो। बेफोरबाय बेफोरबायदिया। जोंनि माने। जोंनि सोलिनाय जिउआव बेहाय माने एसे माने गोरलै जानानै फैबाय आरो बेखौ।
ओं नंगौ नंगौ नंगौ
आरो-आरो जोंनि थाखायबो गोबां माने ओ मुलाम्फा बा गोबां माने-माने माने जोंनि थाखायनो गोबां मुलाम्फा होननानै सानो आरो बे अनलाइन पेमेन्टखौ आङो नोंथां। नोंथांङाबा मा सानै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आङोबो बेबायदिनो सानो आरो आङो एक्सलि मेलला अनलाइन पेमेन्ट इउस एपखौ इउस खालामखांबाय बाहाय खालामखांबाय। आङो एसे आङो बांसिन। अनलाइन पेमेन्टआनो मेरलाखौ ट्राइ खालामखांबाय आरो आङो। एमेजन पे खालामो गुगोल पे फनपे पेटिएम नाभि इउ पि आइ भारत भिम बेफोरबायदि एपखौ आङो गाैखौबो बाहायजोबबाय आरो। थ ओ आंनि थाखाय। दायो सबसे पेमेन्टआ सिकियर
औ
से सिकिर पेमेन्टआनो साबसे सेफलि नोंनि फैसाखौ माबानायखौ आं गुगोल पे खौनो मोनो। गुगोल पे माने आनअथराइजफ्रा पेमेन्ट खालामनो हाया माबा एक्सेस खालामनो हाया आरोथ' आंनिबा गुगोल पेआनो साबसिन आरो एसे मुलामफानि खोथा रायलायोबा नाबिल इउ पि आइ नाबिल इउ पि आइ खौ जेसेखि नों एभ्रिटाइम नों इउस खालामोबा नोङो केसबेक मोनो रिवार्डस मोनो कइन मोनो ना थ' आंनि थाखाय साबसे बांसिन मुना फाथ' नाबि इउ पि आइ आवनो बा नोंथांनि थाखाय साबसे सिकिरलि पेमन्ट माने सेफलि पेमेन्ट खालामनोबा आं गुगोल पे खौनो साजेसन खालामगोन।
अ अ अ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे दे
औ औ ओमफ्राय ओ नोंथाङा ओ दा साननैसो नोंनि बे सोलिबाय थानाय जिउआवहाय ओ बे पेमेन्टखौ बाहायनानै बोरै माने मुलाम्फा मोननो हादों एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ नंगौ नंगौ आङो आङो दा बायह्रारायाव थानाय जायो हस्टेलाव थानाय जायो नालाय जोंङो हस्टेलाव थाबाथ' बिराद ओ बुस्थु नांगौ नङा होनोमबा? जोङो दे टु दे लाइफ खौ जोङो माबा बेलासियावबा माबा जानो लुगैगोन जोङो माबा माबि फरायनायनि कपि बा माबा जिनिसखौ बाहेरायाव बायनाय जागोन ना त' बेनि थाखाय नोथ' जोङो ओ अनलाइन अनलाइन एपखौ इउस खालामनो मोना थ बेयाव आङो बांसिनहाय नेभि इउपि आइ खौ इउस खालामनाय जादों बे बेयाव आङो कइन्स मोनदों मुनाफा मोनदों आङो माने एसे केसबेक रिवार्ड मोननाय जादों आरो थ' आङो बिराद गोजोन्नाय मोनदोंखि जोङो एप खौ इउस खालामनानै जोङो केसबेक मोनदों रिवार्ड मोनदों थ' बे बिराद गोजोननाय आरो।
औ औ आरो आङो बुंनो सानो जे जेनेबा आथिखालनि माने गथ'फोराथ' जेनेबा गोबां गोजान गोजानाव माने थानानै बिमा बिफानिफ्राय गोजानाव थानानै जेनेबा फरायनो थाङो ना नङा होनबाला जनेबा स्टुडेन्ट लाइफआवथ' गोबां मानि इदि गोजान गोजानाव थानानै फरायो अबोला गोदोनि दिनावथ' जेनेबा ओ बिमा बिफा माने एसे रां नांगौ बा फरायसा माने कलेजावहाय माने एसे रां नांगौ होनबला जेनेबा जोंफोरथ' बिदि गोदोनि दिनाव थ' हांनानै हैनो गोनां जायोमोन ना नांथारगौ होनबानो नङा होमबा? बेफोरबायदि जानायखौ जोङो माने खमखौ नुनो मोनदों आरो जेनेबा ओ बेबायदि रां नांगौ होननानै बिमा बिफानियाव बिहरबानो माने माने फनावनो फन माने हरनो हालायनाय माने सेन खालामनो हानाय बेबायदि गोरलैखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दानि माने आथिखालाव माने बेबादि जाना फैबाय आरो बियो जोंनि थाखाय माने जोबोद मोजां होननानै आङो सानो आरो। माने जोंफोरनि माने औ जोंनि माने जोंनि लाइफ खौ माने एसे इजि खालामना होनाय बायदि जाबाय आरो बिमा बिफानि लाइफखौबो माने एसे इजि खालामना होनाय बायदि जाहैबाय आरो।
औ नंगौ नंगौ
मानि नांगौबानो मोननाय
ओम हथाथ मोन हथात फैसाखौ माने नांगौबा
हायो औ औ औ औ औ माने दखानफोरावथ' थांबाला बा बेंकफोराव थांबालाथ' माने एसे गोबाव लायोना जेनेबा आरो खाथि नङाबाथ' आरो गामि एरिया बा गामि फिथोरनि मानसिफोराथ' जेनेबा थांनानै एसे माने गारिनिबो उसुबिदा बा एसे माने आरो मोनाफोराव नांगौ होनबोलाथ' जेनेबा मोनसननो हायाना नङा होनोमबा? बेनिखायनो औ बिनिख ओंखायनो बे अनलाइन पेमेन्टआ बा जों- जोंनि बे लाइफखौ माने एसे इजि खालामना होबाय आरो। बेनिखायनो आङो जोबोद मोजां मोनो बे अनलाइन पेमेन्टखौ।
ओ- जाबाय दे। ओ- नोंथां गो-गोजोननाय थाबाय समाबो जोंना जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे गोजोन्थों नोंथां।